खुलुमबाय आगै
औ दे खुलुमबाय आब।
ओम अबेनि मोना गैया।
आं ओरै गारलाबारिनि आब ओरै थिलगाव होनो जों गामिया।
लगाव गालाबारि
औ खोनाफेरबाय ना?
गालाबारिखौथ' आं खोनादों ओरैहाय थि माबाथिं जनि बामोन मा होनोमोनलाय औ बामोनगावजों थांनांगौ ना?
बामोनगाव खाथियावनोखा बामोनगावनि ओरैसो सोर लााबफा फैनांगौ आरोखि ना?
उम उम।
ओमफ्राय आब'आलाय?
आंबो बिथिंजायनिनो। ओमफफ्राय ओरैहाय नैबे गसाइ गामियाव हाबा जाफैदों।
गसे गामि गससे गामि ओरैनसे थ गसे गामिथिं
औ औ आंनिया जों गामिया माबा रनिकाटा आस्राबारि
रनिकाटा आस्राबारिनिसो ए। होमबालाय बे खाथि जाखायोना रनिकाटा आस्राबारिया जोंनिनो
औ औ औ
ओम
खाथियानो जायो ओमफ्राय माने आं नोंखौ दस्रा गालाबारि नामा नंदों आरो।
औ औ आं बे आससाबारि स्कुलावनो हाबफायोमोन गोदो उन्दैयाव
ओम ओम
खोनाबायना आब'
औ औ खोनादों आं
ओम
ओम
दा मा नोङो माबायाव मावदों नामा
आं दा मावथ'वाखै आब' दासान्दि माने फरायगासिनो नालाय आं दा।
औ औ औ।
ओमफ्राय दा माबा नालाय गोलोम बोथोरनि बन्द'। दा ओरैनो दं आरोखि ओमफ्राय दिनो। हारिमुनि माबा लानो नागिरदों आरोखि ना सोलोंथाइ मावबादा गामियावहाय जि दिननि हाबाफारि लानानै
बेवहाय औ बेवहाय मा माफोर
जों बिदिनो गामि गामि हारिमुनि फोरोंथाइ
औ जेनेबा बेवहाय हो बेवहाय मा मा फोरोंनाय जागोन जेनेबा
ओरैनो खाम सिफुं बर'नि जोंनि माबा आरोखि ना बिदिनो
ओम ओम
ट्रेडिसनेल बिदिनो दामनाय देनाय मोसानाय
ओम
जेरै बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दाउस्रि देलाय। बायदि बायदि ओमफ्रायो खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ फोरोंनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरोखि ना गोलोम बोथोरनि औ फोरोंग्रा फोरोंग्राफोर फैगोन औ आब'।
आ।
फोरोंग्राफ्रा ओरै बै रौमारि
औ औ औ औ मिथियो मिथियो मोनथियो दे। रमारि हारिमु आफादा माबाया मा नाम मामोनलाय औ औ। औ
ओमफ्राय आब' सबर माब्रै दं
खबराथ' बिदिनोसै दासान्दि
ओं
मैयासो गायखांदों माइ गायदोंमोन
अ।
माइ गायबाय थादों
गायखांबाय ना होमबा
औ मैया हाबाय ओइ माबाफोर फोरखौनो मोनलायलायनो नागिरा माथो खामलाफोरखौनो
औ औ
खामला मोनबा दै गैया। बिदि जाना होबाय आमफाय दायो दै मोनलायबाय खामला मोननो नागिरलालाय बिदि जाना होबाय।
औ अखाबो गैयाना दासान्दि।
औ बेनो। खुनुरुखुम जोंहा गायनायाव हाना होबाय मोनसनबाय।
ए खाफाल मोजां।
बारग'नाय बायदि मोनथारबाय आंहा आमफ्राय
औ औ।
गायखां-गायखांबासो सान्थिना?
औ औ। आमफ्राय आब' औ औ सोंदो दे आब' दे।
ओ दे नों बुंनो नागिरनायखौ बुंग्रोदो दे।
औ आब'आ आमफ्रायो। आं मानि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आब' माने जानायनि सोमोन्दै बेरायनायनि सोमोन्दै।
ए।
जेनेबा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो?
ए है दाथ'। मा खालामनानै थानो मोजां मोनो माने बिदिनो। खामानिखौथ' नागितदों दासान्दिथ' ओरैनोसो दं।
औ। ओरैनो। आब'आ।
औ।
मा ओंख्रिखौ संनानै मोजां मोनो खोन्थाहरादो दे?
होहो ओंख्रियाथ' जों बर' जानानै बर'नि ओंख्रिखौथ' संनो मोजां मोनखागोन।
औ औ।
ओ जोंहा। अनला दाउ जायो
सबाइ दाउ जायो।
औ।
नारजि अमा।
औ।
बेफोर जोंनि बर'नि ओंख्रि खाथार ना?
ओ ओ।
ओमफ्रायो। उम मा सोंबावनो आं आब'? आमफ्रायो मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो आब'आ?
फिथाइ सामथाइयाथ' इदिनोसै। जोंनियालाय बर'नि फिथाइ सामथायाइलाय बेनोखासैना। थाइजौ खान्थाल।
औ।
बेनोसै आरो जानोलाय गासिखौबो मोजां मोनो।
औ औ।
नोंहालाय दा मायाव मावगासिनो जेनेबा मा माखौ मावनो मोजां मोनो?
आंथ' मावनायाथ' आङो। बिजिनेससो मावनो मोजां मोनो आं जेनेबा गोसोआव साननाय दं आरोखि आं थां खिया बिजिनेसनिसो फालांगि औ फालांगि औ फालांगि
ओम ओरैनो मा फालांगिखौ मावनो गोसो जायो
बिदिनो मोनसे मोजां बेबायदि जेनेबा थाखा जेनेबा फैसा फोर मोजां प्रफिट फैनाय बिदिनो अमाफोर फार्म बानायनाय दानि जुगावथ' गैखाया नालाय जेबो साख्रिफोरखौथ' मोनखाला अमा बिदिनो दाउफोर फाराम दाउ बयलारफोर फाराम बेफोरबायदि नाजानोसै आरोखि ना
ओम नाजाथाबबाथ' मावनो हायो।
उम
आंबो माबाखौनो मावदोंमोन लकेल दाउखौ फार्म बायदि बानायनो होनना नै नेट नेट बायनानै होथेजोबबायमोन बेसेबांबा गुवार गय बागान दाउआ दाखालि लोमजाजोबनानै थैजोबबाय
ओम ओइ साख्रिखौथ' मावनो गोसो जायो ओमफायो मोना ना हनै
ओम बेन्थ'
दाथ' नै फरेस्ट साख्रिया नैजि रोजानिबो बारा। खारदों आरोखि
औ औ बाहाय नोङो माबाल'सो लागोन ना
जोंना खयथा पस्ट फैदों अवान ओ सि सेजौ बाजिद' ना बाजिनिल' पस्ट फैदों जोंना।
जोंनि माबायाव बर'फोरनियाव
बर'फोरनि मानि जोंनि बि टि सि आव आरोखि ना ओम बे नैजि रोजा जन मानसिया बे सेजौ बाजिस्निथा पस्टखौ नोङो मारै मोनगोन दे।
औ बेनथ' खाफाल गोनां आरो गोजौनिजों एसे माबानाय बेफोरबायदि मानसियासो औ
रांथ' होखानांगौ बेथ' थाखानांगोन रां गैयाबाथ' नों जाखानाय नङा बेनिखायथ' गोसोखौनो होथारासै दां नङाबा खारनो सानदोंमोन आंबो
बिदि साननानैथ' जोंबो ओ जेबो माबाबोआखै आवगायबोआखै एसे एनै गोजौनि मानसिफोरजों ला माबानाय गैयाबा रायलायनाय गैयाबा बिदि खारनानैल' रोङनि बोलोजों मोनखाया साननानै।
ओरैनो समखौसो हगार हरजोबनाय जायो।
उओम।
ओमफ्राय आब'
औ।
बेथ' नै दिनैनो जोबथा होनदों नामा बे रायज्लायनाया?
औ आंबो मसे माबायावसो नुदों मेसेजआवसो।
मेसेजावथ' मैया नुनायाव जेनेबा जेसेबां हायो दिनैनो एसे रायज्लायखा होननानै बुंदों आरोखि ना।
औ औ आं बारा रायजलायनाय जायाखै जाखैहाय नों नोंसोर बेसेबां रायज्लायखो?
आंना जोब्बाय आब'।
ए
माने आं हरजाला आरोखि आंना जोब्बाय नालाय, गुबुन हरनाय आनाव फैगोन ओमफ्राय आं हरनो हाला आरोखि ना।
औ ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो माबाखो नोंनाव?
आंनाथ' दा जिब्रैजौ जानानै दं। माने मोनथारनाया आरोखि ना ओमफ्राय दा थामजौ थामजिसे माबा जानानै दंबावो आरोखि ना।
औ औ औ होनोमबा दिनैफोर फैसिगोन बे।
दिनै हाबनो हागौ खोमा।
औ औ आंना आं आं रायज्लायनायानो जायाखैहाय दाख्लै ओरैनो माबाल'सो सासे मानसिजों खननै ना खनथाम रायलायनाय जादों आरो।
दिनैसिम ओमफ्राय रांफोर
राङालै बे माबाल'सो मोनदों आं। गुजिदाइन ना बेसेबांबा मोनबाय गुजिस्नि
गुजिदायन
गुजिस्नि हाब्बाय खोमा।
ओरैनो खनबैसे हाबखो?
ख खनथाम ना बेसेबांबा जादों दां।
खनथाम।
ओरैनो ओ माखासेया एसे एसे दसे दसेल' मानाय जादों ना।
दानलांनाय जादों।
बिदिनो दानजासिमलार ना आब' मिथिबायना।
नङा बै जेनेबा नेट प्रब्लेमनि थाखाय दाननाय जादों आरो।
ए आफ्राय बिदिनो सम खोन्दोआथ' माबाल' अखा बिदिनो जिसे मिनिट गाहामसल' रायनांगौ आरोखि ना।
औ औ औ उननियाव आं बिदि खालामबाय जिसे जिसे मिनिटनि एसे बारबाथाय दानबाय आं।
औ औ औ। नङाबा खम जालाङो आरोखि ना।
खमावबाबो जि मिनिटखौ रायज्लायथारनांगौ आरोखि ना।
औ औ।
जिमिनिट
जि मिनिट रायलायबाबो जोङो आरो माबा होसननाय जायोना बेवहायनो दाननाय जायो खोमा ना?
औ माने जोंना दस्रानि सोदोबबो थांफ्लाङो नालाय।
औ औ औ ओमफ्राय बाहाय आरो सिरि सिरि थानाय सिरि सिरि थानाय बेफोरखौबो दानोना
औ औ
ओरै सिरि ओरै सिरि दसे दसे बिदिनो थाथ'नायफोरखौबो दानो जाहैदों।
औ औ
बेफोर मोनसे कलाव बेसेबां हाबो जेनेबा नों नों। माबाखौ नुदों राइडखौ।
आंनाथ' हाबनाया खनसे। बाजौ हाबफांबाय आंना।
मोनसे कलाव
मोनसे कलावथ' नङा बिदिनो सानै साथामजों रायज्लायदों आरोखि आंजों।
औ औ औ औ मानि रायजलायनाया फुल फुल मोजां जाबा मोनसेखौलाव माबा सेजौ मोनखान मोननांगौखागौमोन ना।
औ औ।
फुल मोजां जाजोबा आरो।
थामजौआ बिदिनो खन्थामसो हाबबाय खोमा ओमफ्रायो सेजौ
उम।
गुजिदाइन ना बेसेबां हाबदों खनसे, ओमफ्राय नो ब्रैजिसेबो हाबला बायदों आरोखि अबावबा-अबावबा ओमफ्राय बाजिदाइन खनसे हाबनाय बायदि मोनदों आं।
बे बिदिया बै माखासे माबाफोर क्लियार सोदोबफोर ओंखारारियाव माबादों खोमा।
औ। आब' समाबो जाबाय ओमफ्राय दे दाहाय हरफिन दे आब' दे।
हा
दाहायबो हरफिननो हागोन नोङो दाहायफोरबो।
औ औ देदे होमबा दोनथ'नोसै दे आगै दे ओ।